हेल' हेल'
हेल'
अ नोंथाङा मा खालामदों
दायो आं ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथाङा फ्रिबा मोननैसो आयदा बा टपिकनि सायाव रायलायगौमोन
औ रायलायजागोन
अ नोंथाङा मिथिगौना ओ दैलां बोथोराव मा मा मैगं मोनो आरो मेसें बोथोराव मा मा मैगंखौ मोननो हायो आबाद मावनानै
औ
नोंथाङा बिदिब्ला आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
औ फोरमायदो होमबालाय
थारैनो मैगं बुंब्लाथ' जोङो गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोङो मैगंखौ ओंखामजों लोगोसे संनानै जाबोफानाय मोनसे मुवा एबा जेनेबा जोंनि जाग्रा जामुं
औ
ओंखाम बानि जों बेख खौबो नागारनो हाया आर ना ओंख्रिखौ जेनेबा मैगंफोरखौबो जेरै दैज्लां बोथोरावहाय मैथा बिदिनो मेवाइ लाउ भिन्दि मैथा बांगाल बेफोरबायदि मोननाय जायो आरोना बेजों लोगोसे आरो बेलेग बेलेग मैगं बो मोननाय जायो थारमाने जोंनि थाखाय बे मैगंफोरा नागारनो हायै बायदि जाना थाबाय आरो जेनबा जों बे गैयाबानो जों ओंखामखौ खहाबा इदि आरो जेब्ला जों मैगं बुंनाय लोगो लोगो जों मैगङाव इदिनो हासार बायसिना होनानै मावनांगौ जायो आरो बेफोर मैगंफोरखौ मोननो थाखाय। आरो जोङो बार' मासिया मैगंफोरबो मोननाय जायो जे रै माबा बानलु बानलुखौथ' दैज्लाङावबो मोनो मेसेङावबो मोनो बे मै बेखौथ' जों गारनो हाया नालाय दैज्लां आवबो बिदिथ' जोंनो सामफ्रामबो नांबाय थाखागौ। बिनि अनगायैबो मेसें बोथोरावहाय जेनेबा आलुफोर गाजर मुला बिफोरखौ मोननाय जायो आरो दुन्दिया सामब्राम बेफोरखौ गायनाय जायो आरो
औ।
इदिनो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो आरो बानलुआथ' बार' मासियाखा दैज्लाङावबो मेसेंआवबो
औ।
थारैनो जोंनि थाखोय मोनसे नागारनो हायै बेबो मोनसे आरो आबाद आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना? इसे बेफोरनि बागै
जोंनाव मेसें बोथोराव होनोब्ला जोङो उम आलुखौ फ्रायानो मावजोबखायो जानांगौ आबादखौ ओ बिनि अन गायैबो जोङो जेरै जोंनो ओंख्रि संनोब्ला थाव सेरनो थाखाय जोंनो थावनि गोनांथि जायो।
बिनिखायनो जोङो ओ बेसरखौ आबाद मावो।
उम
आबाद मा आरो जोंनो खारै ओंख्रि जान ओ जानो थाखायब्लाबो जोंनो खारै नांगौ जायो बिनिखायनो जोङो ओ जोङो सबाय आबादखौबो मावनाय जायो आरो ओ स' बाइनि ओ सबायखौ जोङो नाखांनानै जि बे सबायनि फिफाङा थागोन बेखौ जोङो फोराननानै जोङो बेखौ खारैबो बानायनो हायो।
औ।
ओ बिनि अनगायैबो जोंनि मेसेङाव होनोब्ला जोङो आरो जोगोनार खुमब्राबो थाबावो जोङो जोगोनारखौ गायनोब्ला जोङो एसे थाबनो गनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंनो जोगोनारा जोङो जुदि ओ मेसेंआव थाब गाया अब्ला जों मेसेंयाव एसे गोबावै गायब्ला जोंहा दैलांसिम सफैबा जों दैलां समाव फिथाइखौ मोननो हानाय ओ मोननो थांनाय जाया आरो। मानो होनोब्ला दै लोमब्ला ओ जोगोनार फिथाइया सेवलां जोबो आरो जोङो मेसें बोथोराव गरमावहाय जोङो जानो थाखाय लाव लावनि आबादखौबो मावनो हायो आरो
औ
ओ बिनि अनगायैबो जोङो मेसें ओ दैलां बोथोराव नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो जोंनि नैबे ओनसोलावबो मैथा मैथा बांगाल ओ सबाय बिमा भिन्दि बेफोरखौ बो मोननो थाङो आरो
औ
ओ बिनि अनगायैबो जोङो बार' मास होनो थाङोब्ला जोंनि एरियायावहाय बेखौ सि सिब्रु मैगं होनो नोंथांमोननिखै बे मैगंया दंना गैया
जोंखै इसेबां बिफांयानो गैया इदिनो फुख्रिफोरावहाय सोरबा साफा सानै गायनानै लानानै दोननाय दं आरो बेफोरखौनो एसे जानाय जायो इदिनो दाराफोरावबो इसेबां मानि गैया मोनफा मोननै दङ जानो आनथाल' जोंनिखि इसिबां मानि गैया
जोंनि बे ओनसोलावहाय ओम सानलावथि बा ओ हाग्रायाव ओ बारिफोराव रज'नाय बेफोर मैगंबो मोनो नाथाय आङो नामखौ मिथिजोबा
औ
जों सान लावथिखौहाय जोङो ओ हाग्रानि मैगंफोरजों बुथुमनानै जोङो खारैबो जानो हायो
औ
ओ जेरै जोङो ओ फाथोबो मोननो हायो बिनि अनगायै ओ फाथोजोंबो खारै जानो हायो आरोना
उम
नोंथां मोननिखै बेफोरबायदि जोगोनार बिजौ बा ओ लाव बिजौ ओ फाथोफोरखौ मैथाफोरखौ खारै जानाय जायोना जाया
जोंहैथ' जा नाया जायो ओमफ्रायो फ्राय मानसिफ्रानो बांसिन जानो नागिरा सोरबा सासे सानै जानाय नु यो आरो जोंनिया बां सिन अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोरावहाय बांसिन जानाय जायो आरो ला जेनेबा लाफा दोलो बेफोरावहाय खारैखौ बेलेग मैगंआव बेलेग मैगङाव इसिबां माने जानाय जाया जोंनिया
ओ मेसें बोथोरनि ओ मैगङा होनोब्ला जोंनाव लाफा आरो लाइबो थायो बियो खोब जानो गोथावबो मोनो नङा होनब्ला
नंगौ ओं
ओ बिनि अनगायै गोदोनि आबै आबौआ ओ जोंनियाव गोदो बिसोरो खारै ओंख्रि बा सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रिल' जानानै मोजां मोनोमोन जाहैदों
औ
ओ दानि जुगनि ओ मानसिफोराथ' बांद्राय बेफोरबायदिखौ जानानै गोथाव मोनाबो होननाय खोनानो मोनदों आरो
ओ जोंनिखैथ' बेबायदि नङा जेनेबा जोंखिथ' फ्राय मानसिफ्रानो गोथाव मोनो
औ
आरो गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो जाबोनाय बे ओंख्रिया
औ औ
अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि बेफोरखौ दाउ बेदरनि अनगायै गुबुन गुबुनजों जानाय जायो बेलेक बेलेक होनानै आरो सम लानानै गाव गोजाबो जानाय जायो
औ
अनला ओंख्रियाव जेनेबा मेवाइफोर होयो बिदिनो मुला गुनद्रुफोर ना गोरानफोर ओमफ्रायो बिदिनो दाउ बेदरफोर होयो बेदरफोरबो होयो आरो जेनेबा ओमफ्रायो बिनि अनगायै मेरला मैगं फोरबो होनाय जायो आरो सबाय ओंख्रियाव बेदर नि अनगायै ना गोरानफोरबो होनाय जायो आरो गाव गोजाबो संनानै जानाय जायो
औ नंगौ
उम नों थांनि गामिथिंलाय
ओ जोंनिखुइबो बेफोरबायदिनो जानाया जायो जेरै जोङो बर'नि ओंख्रि होनबाथ' अनला ओंख्रिया ओ फ्रायानो गोथाव मोनखायो
औ
बेखौ जोङो मेवाइजोंबो जोंनिखै जोंनि ओनसोलावबो मेवाइजों जानाय जायो बा दाउजों बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि जायो आरो जोंनिखुइबो जोंनि ओनसोलावबो दाबो बेफोर आबौ आबौनि गोदो संना जाबोनाय मेगङाबो दाबो सोलिगासिनो दङ आ
औ
ओ गोदो आबै आबौआ सबायाइ ओ अनलाजों खुसियाजोंबो जायोमोन होननाय खोनानो मोनदों
ए
दाबो बेफोरखौबो जाबो जाबोबाय थानायानो खोनानो मोनो आरो
ओम
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायाददि मेवाइफोर मोननो थाङो ना थाङा
जोंनियाव मोनो मोननाया गावबा गाव न'फोरावहाय औवा गायनाय थायो नालाय बेफोरनिफ्रायनो ओमफाय जायफोरना गैया बेफोर बायनानै जानांगौ जायो दंबाबो एसे खम गावबागाव न' न'आवसो गावबाागाव न' न'आव नालाय रावबो बिदिनो गोसोबायदि लांफैनो हाया मानो हाया जेनेबा बायनानैसो लांफैनांगौ बायदि जायो आरो जोंनिया एसेयाव माने जेनेबा हरलाबायायनो हानाय बिदि माबानो हानाय जोंनि आरोखि दा बारा गैला थारमाने हाजोफोरावबो दा बारा था थांनानै लाबोनो हानायनि बारा सुबिदा गैला नालाय जोंनियाव ओंखायनो गावब गाव न' न' जा एसे थायो बेफोरखौ मोनजायो आरो एसेबां मानि गैद्रायि बो नङा दङ आरो
अ नोंथां अब्ला बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै होननानै सानबाय
औ
नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियै खोथाखौ नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय
औ नोंथांनिसिमबो
औ दे बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय
ओं दे होमबा
औ औ